हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना
औ औ फ्रियानो दंङ
अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां औ बे आयदायानो जाहैबाय जोंना आबाद मावनायनि सायाव
औ
अब्ला नोंथांङा दान्दिसे सम आंजों आबाद मावनायनि बागै सावरायलायनो हागोन ना
हागोन दे हागोन दे
औ बिदिब्ला नोंथांनियाव आंङो मोननैसो सोंथि बा ओ रा‌-सावरायनो लानानै फैनाय जादों।
औ
औ थिग बेबायदिनो आंङो दा नोंथांनि खाथि खाला ओनसोलफोर राव माबायदि आबाद मावनाय जायो बा मा मा आबादखौ बांसिन मावो। बेफोरनि बागै एसे मिथिनानै लानो गोसो जादों नोंथां
औ औ
नोंथांङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन दे हागोन दे ओ जोंनि हालामावथ' बांसिन दा दैज्लां बोथोर नालाय दा बे समावहाय माइ आबादखौहाय बांसिनहाय गायनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गोजौ हायावहाय जाय हायावहाय दै मोना बे हायावहाय सिबिं आरो बेजों लोगोसे बानलु धर्म सि बायदि बेबायदि आबादखौहाय गायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो दा बेजों लोगोसे बानलुबो गायनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां बेबायदि माने खालि हायावहाय माने ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय हा बेफोरावहाय माने बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जोङो नुनो मोननाय जायो आरो ओमफ्राय नैबे दा बे समावहाय बांसिन जौखोन्दोखौनो जोङो माइ आबाद गायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो
औ नोंथां
औ
बेबायदिनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोरावबो दा बुंनो थाङोब्ला बा माइ आबादखौनो बांसिन गायनाय जायो होननानै बुंनांसिगोन आरो जोंना आबाद मावबाथ' गावबागाव बोथोर नायै बोथोर नङा होनबा नों
दा दैज्लां दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लांनि आबाद आरो मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद जेरै जोंना दङ मेसें बोथोराव आलु बा कफि लाफा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रि जाग्रा बा मोनसे बेसाद बेफोरखौ जोङो आबाद मावनाय जायो आरो थिग बेबायदिनो आबाद मावनानै जोंनि खाथि खालानि जे सुबुंफोरा बि बिसोरो गावनि जानो थाखायल' नङा आरोबाव बिनि अनगायैबो बे आबादजों मावनानै मोननाय फिथाइफोरखौ फाननानै बा माबा मोनसे बिजनेसाव बाहायनानै जे रां आंबो आरजिनो हायो। दा बे आबाद मावनाया बिदिनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव सोलिबाय थायो आरो नोंथां।
औ औ औ। दा आ दाङ आं ओ। बे समावहाय आं नोंथांनावसो मोनसे कुइसन सोंनोसो सानदोंमोन।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि न'खराव बा ओरैनो बांसिन मा मा आबाद मावनाय जायो? नोंथाङा आं एसे बुंदों।
जोंनि बुंनो थाङोब्ला जोंनावहाय दायो। बांसिनानो आबाद मावो होनोमबा जेरै आलु दं। आरो जोंना दङ बेसर बा सिबिं बेफोरखौनो। फ्राय बांसिन मावनाय जायो आरो नो
नंगौ।
औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव जे दङ जोंना। गयनि आबाद बे आबादखौ नोंथाङा माब्रै खालामो बा बेखौ मावनानै मा मा जे ओ मोन फुंथायाइ मोननो हाय बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? नों
औ औ औ हागोन दे। गयाथ' मोनसे माने मार्केटआवहाय ओरैबायदि मोनसे दिडमान्ड जानाय मोनसे आबाद। दे आबाद थारमाने जोंनि पारमानेन्ट आबादबो होनजायो आरोना बेयो। दा माने ओ माने बोसोरसेयावहाय गायनानै फुनानै दानफायनानै गारनाय बे मोनसे आबाद नङा बेयो बे आबादा माने थामजि ब्रैजि बोसोर। जोरनाय मोनसे बियो माने पारमानेन्ट माने आबाद होननानै जोङो बेखौहाय मिथिनो मोननाय जायो आरो आबादाबो गोबां रोखोमनि थायो नालाय दा। गय आबादा मोनसे ओरैबायदि मोनसे हाइ प्रफिट मोनसे आबाद बियो दा ओ जों ओरैनो गोग्लैसोनानै जानो हाफ्रावहाय जोङो। गय गायनानै जोङो गोबांहाय बेबायदि रां आरजि मोन। मोजाङै न'खर सालायनो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे फार्स्टआवनो जोङो बिदि गयखौहाय जुदि जोङो गय आबाद खालामनो थाखाय जों गय फुलिनि गोनांथि जायो नोंथां दा दा बेखौ जोङो गाव गावबागाव न'आवबो खालामनो हायो बा जोङो थाखा फैसाबो थायोब्ला। जोङो गुबुननि बेहाय बायनानैबो जोङो गायनो हायो आरो
औ नोंथां।
औ आरो बेजों लोगोसे गय फुलियाबो ओरैबायदि दाम दानि जुगावहाय। नैबे समावहाय आरो आ गय फुलिखौ जोङो ब्रैजि रांनि जोङो गाहायावहाय मोननो थाङा आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ। दा नोंथांमोननि न'खराव औ। नोंथांमोननि न'खरावहाय बेबायदि गय फुलिफोर गायनाय जागोन ना जाया मानो गय गय फुलि आरो गय
औ औ दा गायनायाथ' जायो होननानै बुंनांगोन मानो होमब्ला बियो जों गायखायो आरो बयबो जोंनि न'खर न'खरफ्राव गयनि फिफांफोरखौ फ्रायानो बांसिन नुनो मोनजोबो होननानै मिथिनो मोनो आरो जोङो नुखायोबो।
औ।
औ। दा गायो आरो फुलि बा फिफांखौबो जोंनि ओरैबो आबाद बो खालामनाय जायो आरो।
औ।
औ। आरोबाव जोंना दङ' जेरै आलु बे आलुखौबो नोंथांनिजों आबाद खालामो ना नोंथां?
खालामो ओ ओ ओरैनो जोंनि गामियावहाय बेबायदि बांद्राय खालामनायखौ नुनो मोना अब्लाबो जानो थाखाय खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बेबादिनो गुबुन हारिफ्रा गोबांहाय बेबायदि बिघा बिघा खालामो सोरबा त्रिस सल्लिस बिघा जेब्ला माइ गायखांगोन्ना माइ गायख् खांनायनि उनावहाय लोगो लोगो बेखौहाय ट्रेक्टरजों हालेवनानै आ माने गुबुन आबाद जेरैहाय आलु आबाद माइ गायखांनायनि उनावहाय दै रानस्रावजोबो ना बे समावहाय आलुखौ गायो आरो।
आरो दङ' जोंना ओरै जुंखाम बेबोथ' मोनसे बिराद मोजां आबाद
नोंगौ
औ नोंथां बे जुं औ।
जुखामाबो माने ओ मोजाङानो गोबां ओ रां आरजिनो हायो आरो माने मोजां गायनो रोङोब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
उ
औ आरो जोंना औ।
दे दे नों नोंथाङा ओ बुंग्रोबानो जाबाय नोंथाङा जेब्ला सोंलु सोंगोन आङो अब्ला फिन्नायखौ होन् नो नाजागोन दे।
औ औ नोंथां। जे जोंना जुंखाम बे जुंखाम खौथ' गोबां रोखोमनि जे जोङो मुवा बेसादफोर बो मोननो हायो नङा होनबा नोंथां? जे जुखामजोंहाय जानाय खि जोङो जुखामखौ मा मा मारै मारै आदबजों बा खान्थिजों जेरै जोङो मिथिनो हायो जुंखामनि गुन्द्रा खालामनानै जोङो बेफोरखौबो जानो हायो
दैयाव सोमलायलायनानै
नोंगौ
नोंथांमोननि साइदजों बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ जायोना जाया नोंथां?
जायो जानायालाय अब्लाबो माने जोंनि साइदआवहाय जुखाम आबादखौ गोबां खम खालामो आरो बेनि जाहोनावहाय आङो जुखामनि माखासे माबाफोरखौहाय बांद्रायहाय मिथिया आरो खिन्थु जोङो जुखामखौ जोङो आबादनि थाखाय आबाद मावनो थाखाय जोङो जुखामखौ गाया आरो माने जेनेबा जोङो कमारसियेल हिसाबै जों मावनाय जाया। जों माने मालाबा समावहाय जोङो ब्रेकफास्ट खालामनो थाखायहाय साहाजों जानो थाखाय दिनै एसे एनैयनाय गायनानै लानाय जायो आरो।
औ
औ
जेरैहाय ओरै जुंखामनि जे जोङो पपकर्न होनलायनानै बुङो बेफोरबायदि खालामनानै औ औ जायो आरो जोंबो बिदिखौनो रुनानै बा बिदि एवनानै बेफोरबायदिनो जायो आरो।
औ ओरैनो नोंथांमोननि दा नोंथांमोननि न'खरावहाय ओरैनो मा मा रोखोमनि आबाद रोखोमनि माने जेनेबा मा मा रोखोमनि माइ गायनाय जायो? जेरैहाय रन्जित दङ माइसालि दङ माइब्रा दङ‌। आइजं हायजा दङ गोबां रोखोमनि बेबायदि मोनो मा मा माइ गायनाय जायो?
जोंनि ओनसोलजों बांसिनानो जेरैहाय रनजित आरो माइब्रा बा आइ जं बेखौनो बांसिन गायनाय जायो नोंथां।
औ औ औ
औ
आरो बेजों लोगोसे माइनि दामफ्रा ओरैनो माबायदि नोंथांमोननि सायथावहाय?
जोंनिथिंजायथ' माइनि दामखौ आङो बुंनो हालिया नों थां मानो होनबा जोंना जोंनि न'आवनो गायनानै बा मावनानै जानाय जायो। आरो जोङो बेखौ गुबुननो फाननायबो जाया आरो जोङो गुबुननिफ्रायबो बायनायबो जाया आरो बिनि थाखायनो आङो मिन थिया मारै मारै सोलिलायो दामफोरखौ‌
गोदोनि गोदोनि समाव माइनि दामा गोबां खममोन दानि जुगावहाय माइनि दामा माने बिनि दै गुन बारा जा मोननाय।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन दिनैनि थाखाय दोन्थ'लायसै नामा नोंथां औ दे।